औ नोंथां ओ नोंथांनि ओ नोंथाङा ओरैनो मा खालामना दं
नोंथां आं एसे जिरायनाय दं नोंथां
अ नोंथाङा जिराय द हबा होमबा नोंथांजों आङो मोनसे बे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन आरोना सावराय जागोन ना अ बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि आबाद।
औ औ नोंथ नांगौ
बेनिफ्राय जोङो ओ जोंनि जा गुबै जामुं। ओंखाम बे ओंखामखौ जों माइनिफ्राय मोनो जाहाथे जोंनि गुबैया। बेनिखायनो जोंनि गुबै आबादानो जाहैबाय माइ आबाद बे माइ आबादखौ। ओ मारि बानायो होनोबा जेरै जों गिबियावनो बे माइ आबादनि थाखाय जों गिबियावनो। ओ माइज्लि जा बे माइज्लिखौसो बुथुमग्रोना लानांगौ बे माइज्लिखौ जोङो माबायदि बुथ बुथुमगोन होनबा जोङो सिगां बोसोरसे सिगाङावनो ओ खायफाया ननि जा गायनाय माइ बे खौनो दोननानै मोजाङै ओ दोन फोसाबनानै दोनना बेखौ। दोनो दोनथुमनानै दोनो नङाबा जोङो। दानि जुगावथ गोबां जेरै दखान नार्सारि एबा जेरै मा होनो बेखौ ओ एग्रिकालसारेल मावखफोराव जेरै मोनो बे औ मोनो बे नार माबाफोरखौ ओ माइलिफोरखौ बुथुमखांनायनि उनाव जोङो बे बे माइखौ बस्थायाव ओ सोनानै बे माइलिखौ जोङो नैबा। थाम दिन दानि दिननि थाखाय साननि थाखाय जोङो दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरोना आ बे माइलखौ नै। थाम दिन सोमना दोनखांनायनि उनाव जों बे माइलिखौ बोखाङो बोखांनानै जोङो बे। बेखौ मोनसे मोजां जायगायाव ओ बे बस्थानिफ्राय। बखनानै दोनो बखना दोननानै बेनि सायाव जोङ जेरै थास बिलाइ एबा ओ लाइ बिलाइ थालिर बिलाइफोरखौ जोङो ओ मा होनो खोबनानै होयो आरोना ज जाहाथे बेयाव ओ गुदुं सोमजिनानै गरम जानानै जाहाथे बेयाव फेंखा गाजायो। ओ बेनि उनाव जेब्ला बेयो फेंखा अरो बेनि उनाव जोङो गुबुन फारसे जाय। ओ बे माइज्लिखौ फोनो थाखाय ओ जोङो खोथिया थुलियाव जोङो हालेवो आरोना जेरै गोबांफोरा जेरै मोसौ जों एवो एबा खायफाया जेरै ट्रेक्टर दाथ गोबां सम सुबुंफ्रानो आबादारिफ्रानो ट्रेक्टरखौ बाहायो। जाहाथे बे ट्रेक्टरजों एवो नायनि उनाव बेखौ जोङो गुन्दै खालामो एबा जों बे खोथिया ओ खोथिया थिलिखौ जोङो गोमोन खालामो एबा बे गुरै खालामो। जाहाथे बेयाव ओ जा जा माइज्लि बेखौ फोनायाव जाहाथे जेबो उसुबिदा जाया।
नंगौ नोंथां नंगौ
बेनि उनाव जेब्ला जों माइलिखौ फोखाङो फोखांनायनि उनाव जोङो बेयाव गोबां जोथोन लाखिनो गोनां जायो। जेरै दैनि जो थोन एबा जाहाथे बेयाव जेबो ए एम्फौ एनला एबा हाग्रा बंग्रा रज'वा बेफोरनि थाखाय जों बे खोथियाफोरखौ गोबां जोथोन लाखिनो गोनां जायो। ना गुबुन फारसेथिं जेब्ला खोथियाफोरा जौबाय थायो। अब्लानिया जोङो बे खोथियाखौ गायनो थाखाय जोङो ओ गुबुन फोथारफोरखौ जोङो एवनाय जायो। बे गुबुन फोथारफोर एवनायफोरखौ जों गिबि खेब एवनायखौ जोङो बुंनो हायो। बेखौ खारायनाय आरो नैथि खेब जायो बेखौ जोङो खामार होनाय बुङो आरो‌। जा थामथिखेब एवो बेखौ जोङो फोमोननाय होननानै बुङो आरो ना औ जेब्ला जोंनि जा खोथिया फोनाय बे खोथिया फोनाया जेब्ला नैजि एबा नैजिबा एबा से से दान जायो अब्ला जों बे खोथियाफोरखौ फुयो आरोना। बे माइखौ गाय गायनो थाखाय फुयो फुखांनाय नि उनाव जोङो जा दुब्लि फोमोननानै लानाय बे फोमोनना लानायाव जोङो गायनो थाखाय जोङो जेरै गामिनिनो आइजोफोर ओ हाजिरा नङाबा एबा ओरैनो सावरि बादा दारि जानो थाखाय जोङो लिंनानै लाबानै गायहोननाय जायो आरोना बे माइफोरखौ गाय खांनायनि उनावबो जों गोबां जोथोन लाखिनो गोनां जायो। दैनि जोथोन एबा गोबां सानो हाग्रा बंग्रा रजयि रोखोमनि थाखाय जों गोबां जोथोन लाखिनो गोनां जायो। जेरै जों नुनो मोन नुबोगासिनो जों जे दैनि आंखाला जोंनि ओ दासान्दिनि दिनाव गोबां ओ सोमजिनो हमदों आरोना मानो होनोबा जोङो नुनो मोन्दोंदि दानि दानि जुगाव अखानायैनि बिवा जोबोर खम जाबोगासिनो दं आरोना ओ बे औ अ खानायनि बिबाङा जा जाहाथे खम जाबोदों बेनि जाहोनाव जोंनि जोंनि ओ मानो बे दैनि आंखालाबो बांबोनो हमदों आरोना।
नंगौ नोंथां
बांबोनो हमदों ओ बेनि थाखायनो जोङो दैफोरखौ जा एसे हायो। बे एसेबांनो बुथुमनानै लानो नांगौ बुथुमनानै लानाय बेखौ जों आबादारिफोरखौ नुयो आरोना बेखौ बुथुम खांनायनि उनाव जोङो ओ दै खौ बुथुमखांनायनायनि उनाव जोङो गुबुन फारसेयाव जों हाग्रा रुजुनायनि बागैबो साननो गोनां जायो आरोना। मानो होनोबा जेब्ला माइ आबाद फोथाराव जेब्ला हाग्रा रुजुयो। अब्ला बे माइ आबादखौ देरनायाव एबा जौनायाव गोबां ओ हमथायो आरोना मानो होनोबा बे ओ हाग्रा बंग्रानि रोदाफोरा माइनि जा रोदा ओ बेखौ सुख्रेमनानै लायो आरो। दा जायनि जाहोनाव जोंनि माइ आबादफोरा जाहोनाव जोंनि माइ आबाद फोरा दा देरनायाव माबा जायो मा होनो ओ मा होनो उसुबिदा मोनो आरोना
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेनि उनाव ओ जेब्ला जोङो बे उसुबिदाफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो बेयाव जा हाग्रा रुजुनाय बे हाग्राखौ जोङो ओ गोबां ओ हाजिरा एबा गावनि न'खरनि सुबुंफोरानो लोगो नांनाय बे हाग्राखौ जों फुनायफोर खौ नुनो मोनो आरो ना जाहाथे जाहाथे बेयाव हाग्रा बंग्राफोरा मोजां जायो बेनि उनाव जोङो औ हाग्रा बंग्रा रज' खांनायनि उनावबो गोबां जेंनाफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै एम्फौ एनलाया आरिया जानाय जेरै जोंङो नुबोगासिनो दं दानि जुगाव गोबां एम्फौ एनलाफोरा जेरै गोबां गोबां हादोर एबा माबाफोरनिफ्राय फैनानै जोंनि बे माइ माइ मारिफोरखौ ओ खहा खालामनायखौ जों नुबोगासिनो दं आरोना बे माइ माबाखौ खहा खालामनायखौ जों होबथानो थाखाय गोबां रसाइनारि मुलि बाहायो बे मुलिखौ जों बाहायनो सानाबाबो बाहायनो गोनां जायो आरोना मानो होनोबा गुबुन जोंङ आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय जों मावनाय माबाफोरखौबो जों मावनो गोनां जायो आरोना लोगोसे जेब्ला बेफोरो गासैबो मोजाङै मोजाङै देरा देखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला जों बिबार बारो बे बिबार बारनाय समाव गोबां जोथोन लाखि जायो जेरै जों नुबोगासिनो द जेरै अखा हानायनि जाहोनावबो जेब्ला बिबार बार फुंनाय समाव जेब्ला अखा हायो अब्ला बेबार अखा हानायायनि जाहोनाव बे जा माइनि बिबार बेफोर बिबारफोरा सिरियो आरोना सिरिबा बेयाव ओ माइ जा फिथाइ जाजानो लागा एबा एंखुर जाजानो लागा बेफोरो जाय जाया आरोना बेनि उनाव बेफोरनि जों फोराबोजोबखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला माइआ मोनो मोनैनि समाव जोङो बे माइखौ खौ जोंनि बे गामिनि जेरै हौवाफोरा हायो आरोना जेरै हा हायोबा बेखौ माइखौ मुथि सरो मुथि सरो सरनायनि उनाव बे मुथिफोरखौ सानसे बा साननैनि थाखाय गोरान खालामो खालामनायनि उनाव जों बेखौ दांग्रि दांग्रि खालामनानै न'आव लानानै फैयो आरोना न'आव लाबोखांनायनि उनाव जों बेखौ मोसौ एबा जायखिजाया मेसिन माबाफोराव माबानानै नानै नानाय जायो आरो ना
नंगौ नोंथां नंगौ
खांनायनि उनाव जोङो जिगाबफोरखौ आलादा आरो माइखौ माइ फिथाइ माइ जा फिथाइ बे फिथाइफोरखौ जों आलादा खालामनाय जायो आरो ना
नांगौ नोंथां नंगौ
खानाय उनाव जोङो जेरै ना जा जिगाब बे जिगाबखौ जोङो मोनसे माइ जिगाबखौ जोङ माइ हम जा बुङो बेखौ सिगांखौ हबनानै दोनो आरोना मे दोननानै गुबुन फारसे जोंहा माइ फिथाइ बे माइ फिथाइफोरखौ जोङो दुलि एबा बाख्रि फोराव सोनानै दोननाय जायो आरोना नोंथाङा माइ आबादनि बागै एसे फोरमायनो हागोन
औ नोंथाङा दा जेरै फोरमायलांबाय माइ आबादखौ मादे गिबियावनो मादि गायो आरो मादि फोयो जोङो दा नोंथांनो आं जोंनि जोंनि गामियाव आरो जोंनि बे हालामथिं माबायदियै माइ आबाद गायो बेखौ आं नोंथांनि ए फोरमायनो सानदों आरोना नोंथां दा गिबियावनो जोङो माइ गायनो थाखायबा जोंनो माजुलि माइ्जुलिखौथ' जोङो माइ हाखांबानो माइ हाखांबानो जोङो बायसिना लानाय जायो आरो माइजुलिखौ जोङो दा बे बायदिसिना लानाय माइखौ जोङो खोथिया फोनो थाखाय जोङो दुब्लियावखौ मोजाङै एवना लानांगोन बेनि उनाव जोंङो बेयाव हासार नंङाब्ला जोङो बेखौ जोंङो मोजाङै गोबोर हार हारबो जायो बेनि उनाव जोंङो बै माइलिखौ जोंङो दैयाव दैयाव बस्थायाव सोग्रोनानै जों दैयाव सोमना दोननानै बेखौ जों थेंकायाव रुनांगोन जाहाथे बेयो थाब रज'यो बेनि उनाव जों बेखौ खिरखा नंङाब्ला जोंङो बायदिसिना बेयाव गामला बायदियाव लानानै जों औ सारना होनांगोन सारना खांनायनि उनाव जेब्ला बियो सारखांदों बे बै सानखालिनिफ्राय जोंङो जोथोन लानांगोन जाहाथे बेयाव दाउ बायदिसिना मो गौफोरा फैनानै बेखौ सिलिंखार खालामा बेनि थाखायनो जोंङो बेयाव खायफाबा बेरा ना दुमो खायफाबा हा बायदिसिना बेबादि रैखा खालामनो थाखाय थाखाय बायदि बायदि बेरा होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव बियो देरबा बेखौ जोंङो बेगखौ देरबा बेनि उनाव जोंङो गायनो थाखाय जोंङो दुब्लिोथाव दुब्लि फोथाराव जोंङो माइ माइ गायनो थाखाय बेयाव नङाब्ला जोंङो हेन्द ट्रेक्टर बायदि जों एवग्राजों एवनानै एवग्राजों एवनानै बेखौ एवग्राजों एवनानै बेखौ जोंङो
औ
बेखौ जों एवनानै
औ - औ
बेयाव जोंङो गिबियावनो खारायनाय खारायनाय खाम खारा खामार होनानै जोंङो मोजांङै मै होनानै बेखौ जोंङो दसे दलसे जोंङो आलि ख आलि खोना लानांगोन जा दे बेयाव माइ आबादनि थाखाय दैया जोबोर गोनां बेनि थाखायनो जोंङो दै दै थायाब्ला जोंनि माइ आबादा जाया बेनि थाखायनो जोंङो मोजाङै आलि खोना लानायनि उनाव जों बेखौ खोथियाखौ जोंङो मोजाङै फुनानै जोंङो बेखौ गायनांगोन गायनो थाखाय जोंङो गामिनिनो आइजोफोर नंङाब्ला जोंङो बायदि माने साफ्रोमबो न'खरनिनो सुबुंफोरा थांनानै जों गायनाय जायो आरोा नोंथां औ बेबायदिनो जोंनि माइ आबादा गायनानै साननैसो द' नै माहासो थानायनि उनाव बेयो बिबार बारो बिबार थांनायनि उनाव जोंना फिथाइ थायो फिथाइ थाखांनायनि उनाव बियो गोमोन जानानै सोमखोर सोमखोर
जायो बिबार बिबार बारनायनि उनाव बिनि उनाव फिथाइ थायोब्ला जोंङो सना गाबनि उनाव आरो नोंथां बेनि उनाव नोंथांङा जेरै नोंथांङा जेरैबायदि बुंलांदों बेबायदिनो जोंनिथिंबो हानानै मार होननानै जोंङो माइखौ न'आव लाबोनाय जाया आरो नोंथां नोंथां जोंना टाइमाबोथौबाय औ उन समाव रायज्लायसिगोन आरो नोंथां गोजोनथों।